औ
हेल' खोनादोंना नोंथाङा?
हेल' अ नोंथांं खोनादों ना?
आ हेल'
हेल'
औ औ
हेलौ औ नोंथां खोनादों ना औ औ औ ओ नोंथां आङो नोंनाव मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन
औ औ नोंथां
औ औ थारमाने आयदाया जाबाय औ औ आयदाया जाबाय ओ नखरनि ओ जेनेबा आबाद मावनायनि सायाव आरो।
औ औ नंगौ
ओ बर'फोरा गोदो गोदोनिफ्राय
औ औ
दिनैनि समसिम
औ
माइ आबादखौ मा रोखोमै बा मा खान्थिफोर बाहाय नायनानै आबादखौ मावोमोन आरो बे आबादनि गेजेरजों बर'फ्रा मा मा डेभेलप जानो हमदों मा माने न'खर सुंथानायावहाय बै आबादनि गेजेरजों ओ न'खर सुंथानो थाखाय मोनसे मोजां खाबु मोनदोंमोन दा बिनि सायावनो आङो नोंथांजों सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों दा नोंथांनि फारसेनिफ्राय माखासे बाथ्रा आरो आंनि फारसेनिफ्राय माखासे बाथ्रा जों गेजेराव सावरायलायनो थाखाय आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादों दा नोंथाङा दा बर'फ्रा आबाद मावनायनि गेजेरजों माबायदि मोनसे न'खरखौ सुंथायो दा बिनि सायावहाय नोंथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय आं नोंथांखौ बै समावहाय खावलायबाय
जागोन नोंथां ओ जोंहा आबाद होनोब्ला जोंहा बर'फोरखौ जों बुंनांगोन गोदो समनि फ्रायनो जोंहा बर'फ्रा ओ आबादजों सोनारनानै थाबोनाय मोनसे हारिखा। जायनोखि ओ आबाद नङाब्ला जों थांनानै थानो हाया। गोदो आजै आजौ समनिफ्रायनो आबाद मावबोनाय सुबुं हारि जोंहा आबाद मावनाय बुङोब्ला ओ जोंहा आबादा गोबां रोखोमनि थायो बेनि मादाव जोंहा गुबै आबादानो जाबाय माइ आबाद। ओ जायखौ जोङो दैज्लाङाव मावनाय जायो। बेनि अनगायैबो गोबां आबादफोर दं ओ बेखौ मोननै बोथोराव बांसिनै मावनो लानाय जायो ओ जानोखि दैज्लां बोथोर आरो ओ मेसें बोथोर जायखौ होनो जोङो। गोजां बोथोर जोंहा माइ आबाद बेखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो।
औ
माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंहा हाखौ गिबियावनो ओ अखा हानायनि जाहोनाव दै थायो बे दै थानायाव जोंहा हालेवग्रोनानै जायखौ खारायनाय होनो बेखौ जोङो होग्रोनानै उनाव खोथिया बायदिसिना खोथियाखौ माइखौ सोमना दोननानै गाजा रज' होनानै जा खोथियाखौ फोनाय जायो बेनि उनाव खोथियाया जौबाथाय ओ जोंहा ओ माइ आबादखौ खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो।
औ
जोंहा माइ आबादनि बेलायावनो गोबां रोखोमनि माइफोर दं जेरै रन्जित रन्जन जोसा माइब्रा आरो फोनाय माइबो दं ओ जानाखि जोंनि दैब' बारि जायगाफोराव गोबां दै जानायनि जाहोनाव ओ‌ जानोखि जोंहा गायबाय थानाय नर्मेल गायबाय थानाय माइ रनजित बायदिसिना फोरा गोबां दैयाव लोमनानै थायोबा थांनानै थानो हाया बेखायनो जोंहा बायमाव बाव माइ होननायखौ जोंहा फोनाय जायो।
औ
जानाखि दैयावबो गोबां दै लोमनानै थाब्लाबो जोङो थैनायखौ नुनो मोना बेखायनो गोथौ जायगाफोराव बेखौ मावनाय जायो जोंहा आरोबाव आबाद होननानै बुङोब्ला माइनि अनगायैबो जोंहा गोबांफोर आबाद मावनाय जायो जेरै आलु बेसर बायदिसिना आबाद जेरै जुखाम हानि सबाय सबाय बिमा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा नैबे दैज्लां सिजोन एबा दैज्लां बोथोराव माखासे आबादफोरखौ मावनो हाया जेरै जुखाम बायदिसिना औ बेफोरखौ मावनो हाया। जोंहा गोबां दै जानाय जानायनि जाहोनावबो जोंहा बायदिसिना आबादफोरखौ मावनो हाया जायो फसल बायदिसि नाखौ जों दिखांनो हाया जायो। आरो जोंहा माइ आबादखौ मावखांनानै जोंहा सब से गिदिर दायथ' थाबोयो बिबान थाबोयो जोंहा आबादखौल' मावनानै दोनबा जाया ओ जोंहा बेखौ जोथोन लाखिनायासो सबसे गेदेर दायथ' जायो। जोंहा माइखौ मोननोबा फोथांनोबा
आरो समाव बोखांनानै लानाय
औ समाव बोखांनानै लानाय आबादखौ जानो खि मोननाय समाव बोखांनानै लानाय बे जोंनि मोन से गिदिर दायथ' नङाब्ला जोंनि आबाद मावनाय एबा फसलफोरा ओरैनो बेखार जालांगोन बेखौ जों गोबां समाव नुनो मोनो सम होनो हायाबाथाय जोंहा माइया रेब नानै सिरिलांनाय बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो बेफोरबायदिनो जोंहा माइ आबादजोंबो गोबां सुबुंफोरा जिउ राहा खुंदों जेरै फालांगि माइ आबाद फाननानै बायदिसिना मैगं थाइगंनि फसल दिहुननानै फाननानै दासिम बर'फोरा जोङो जिउ राहा खुंनाय न'खरनि ओ न'खर सालायनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। ओ दा आं ओ नोंथांनि फ्रायबो एसे मिथिनो लुगैगोन आबाद मावनायनि सोमोन्दैनि बागै। ओ नोंथाङा एसे बुंफोरना होबानो जाबाय नोंथां।
औ औ औ दा नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंबाय आ बाथ्राया थारैनो सैथो थारमाने नोंथां बुंनाय बायदि ओ जायखिनि आबादखौ मावबाय बेखिनि आबाद मावनायखौ जोङो ओरैनो मावना नैल' दोनब्ला जाया समाव जोङो होनांगोन आरो समाव जोङो आबादखौ जोथोनबो लानांगोन बाथ्राया थारैनो सै थो आ बर'फ्रा आ मोनसे आबाद गाहाइ हारि।
औ औ।
बर'फोरा आबाद मावनानै मोजां मोनग्रा हारि। हायेन ओनसोलाव आबाद मावनानैनो बर'फ्रा बांसिन थांनानै दङ। गोदोनिफ्राय दिनैसिम माइ आबादानो बर'फोरनि गिबिसिन आबाद।
औ औ नंगौ।
माइ आबादजों जोंहा गोबांथार बेबायदि आ फोरबो फोरबो जोंहा हाबसननानै थायो आ जेरै जोंहा माइ आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोफोरबो होननानै बुङोब्ला बा फालिथायफोर होननानै बुङोब्ला
औ औ औ नंगौ नंगौ।
औ हाल जांख्रा बेनिफ्राय जोंहा खासिदहा माइ आग्लायनाय ओंखाम गोरलै बेबायदिनो माइ आबादजों लोगोसे गोबांथार बेबायदि माखासे फोरबोफोरा जोंहा आ सोमोन्दो दङ जायनि थाखाय -‍- जोङो आबाद मावनाय समावहाय आ आबाद मावजेननाय स माव आबाद आ माइ आबाद गायजेननाय समाव बा माइ आबाद थुजेनन्नाय समाव जोङो माइ आबाद थिलियावहाय जोङो माखासे जोंनि हिन्दु सुबुंफोरा फोथायनानै माखासे फुजा बा थोन बेबायदि होनानै जोंहा गायजेननाय जों नुनो मोनो। जायनि गेजेरजों जोङो आ जायनि फोथायनायनि गेजेरजों जोङो माइ आबादखौ दिखांनानै लानो हाबोदों दा
औ।
माइ आबादजोंल' जोंहा बेबायदि सोमोन्दो दं बेबायदि नङा माइ आबादनि अनगायैबो जोंहा जों बर'फोरा स्पेसियेलि गोबांथार बेबायदि आबाद मावनानै जोङो न'खर सुंथानाय जोंनि गेजेराव गोबांथार बिदिन्थि दङ। ओ जायनि जाहोनाव न'खरखौ सुंथानायावहाय गोरलै जाबोदों बै समनिफ्राय था माइ आबादनि अनगायै जोंहा जोंनि ओनसोलाव बेबायदि मावो होननानै बुङोब्ला दस्रा गुबुन आबाद मावो होननानै बुङोब्ला जोंहा जंखाम आबाद मावो, आलु आबाद मावो, जोगोनार आर मावो, लाइ मावो, खुमब्रा आबाद मावो,
औ औ।
बेबायदिनो गोबांथार थाइबें दुन्दिया बायदि बायदि आबाद मावनानै जोंनि बर'फोरा माखासे न'खरनि जानायनि अनगायैबो गाव फाननानै माखासे रां आरजिनानै न'खर सुंथानो हानाय दिनैनि समाव जोङो गोबांथार सुबुंखौ नुनो मोनो जायनि गेजेरजों न'खरनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद आरो न'खरनि गथ' गथायनि फरायनाय जानाय लोंनाय बैफोरावबो जोंहा माखासे हेफाजाब जानाय जोङो आबादनि गेजेरजों नुनो मोनदों आरो आबाद मावनानै जोंनि साफ्रोम गंफ्रोमबो न'खरा गावनि थांना थानायनि जिउ राहाखौ मोनदों होननानै आं बुंनो सानो जोङो आबाद मावनाय समावहाय मोनसे मोजां थासारिनि समाव मावनांगौ जायो आबाद मावनाय समावहाय जोङो बोथोर लायै बोथोर जोङो आबादखौ मावनाया खोब मोजां जोङो दैज्लां बोथोरनि आबादखौ जोङो मेसें बोथोराव मावब्ला जानाय नङा आरो मेसें बोथोरनि आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावब्ला जानाय नङा
औ
आबादा जोंहा बोथोर लायै बोथोर जायो माइ आबादखौ जोङो मेसें बोथोर हाजोराव गायनो होनब्ला गोसोोबायि गायनो होनब्ला जानाय नङा गोबांथार जायगायाव आजिखालि गायनो हायो नाथाय बांसिन ओनसोलाव जोङो माइ आबादखौ मेसें बोथोर बेाव गायनो हब्ला जानाय नङा थारमानिे जोंनाव माखासे बेबायदि सुबिदा बेबायदि जोंनाव गैसोआ गोबांथार हायनि ओनसोलाव जोंनियाव दा स्पेसियेलि बर' एरियायावहाय दा बेखायनो जोङो बोथोरखौ आबाद लायै बा सम लायै सम जोङो मावनांगौ जायो आरो जों आबादखौ समावनो बोखांनानै लानांगौ दहाय नोंथां बुंनाय बायदि जाहाथे जोंनि मावनाय आबादफोरा आद्रि जाया जोङो जाहाथे जोंनि खस्थ'खौ ओरैनो थांगारनो थांगारहोआ बेखायनो सम जानायावनो जों आबादखौ दिखांनानै लानांगौ आरो सम जानायावनो जों आबादफोरखौ मोनसे मोजां थासारि नायनानै जोङो आबादखौ फाननांगौ दा बेखिनि आंनि फारसेनिफ्राय
आग
जोङो मोनसे मोजां सावरायलायनाय जाबाय
औ
जखनो जाया मानो बेफोर आयदानि सायाव उन समावहाय समफोर मोनोब मोजांथार सावरायफिसै नङा ह होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा जाखिनि बुंलांदों बे जोबोर मोजां जादों आरो बेसेन गोसा खोथा बुंदों नोंथाङा नोंथाङा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांनिसिम बे समखौ होनायनि थाखाय थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय
औ औ-औ दे नोंथां औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय दे